गोजोन हामलायनायखौ जासि हरब्रोनाय जाबाय नोंथांनिसिम
खुलुमबाय नोंथां नोंथांनिसिम जासिहग्रोनाय जाबाय
ओ आं दिनै मोनसे आयदानि सायाव नोंजों सावरायनो थाखाय आं नोंनाव हरनाय जादों
दे नोंथां नोंथाङा सावरायनो हागोन
आं दा ओ औवानि बाहायनायखौ आङो सावरायनो सानदों बर'फोरनि औवानि बाहायनाय दा ओ औवानि बाहायनाय होनोब्ला ओ बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ औवाफोरखौ औवाजों माबायदि सोमोन्दै लाबोदों बेखौ आङो बुंनो थांसै खि औवानि गेजेरजों सुबुंफोरा माबायदि रायजो जानानै थाबोदों माबायदि बाहायबोदों बर' सुबुंफोरा उम बिसोरो जोनोमनिफ्राय लानानै थैजासिमावनो बिसोरो औवाखौ बाहायो गासिबो वबो नांगौ बिसोरनो आरो बिसोरो जेब्लायबो मिथिंगाजों लोब्बा गोनां लोब्बा गोनां थानायनि थाखायनो बिसोरो मा औवाखौबो मिथिंगायारि सम्पद हिसाबै बिसोरो मोजाङै मोजां बाहायबोदों गावसिोरनि थानाय जानाय बेफोराव बाहायबोदों न'फोराव गावसिोरनि थानाय न'फोरावहाय मुदा होनोबा खाफ्र्रानो थाखाय खुन्थिया खालामनो थाखाय औवा बुरखा बेफोरखौ बाहायैदों गोरा गोरा औवाफोरखौ बाहायनानै सोरों न'बो लुबोदों बेरा दुमनानै बेवहायनो हाखौ लिरनानै न'आव न'नि महर होदों बेनि अनगायैबो जोङो नुनो मोनो औवाखौ गोबां गोबां हाबायाव बाहायनाय नुनो मोनो जोङो दा जोनोम जानाय हिसाबै गथ'फोरखौ जेब्ला जोनोम जायो अब्ला बर'फोरा गोदोनि समावहाय डक्टर बेफोरबायदि मोजां डक्टर आरो फाहामथायाइ बेफोरबायदिनो जेबो राहाफोरखौ नुनाय जायामोन बिसोरो गामि गफा एबा एसे हाजो सेर सेर बिदियाव थाग्रामोन दै सेर सेराव बेनि थाखायनो बिसोरो फाहाम मोजां फाहामथायायो बेा हस्पिटालनि फाहामथायाइफोरखौबो मोननो थाङोन बेनि थाखायनो गामियाव बुरै बुरैफोरा जायफोर रोंगौथि गोनां बिसोरो उन्दै जोनोम होनायाव हेफाजाब होयोमोन आरो जेब्ला उन्दैया जोनोम जायो अब्ला बिनि उथुमैखौ हास'नो थाखाय बै औानि औवाखौ सैनानै गोबौ खालामनानै बेनि उथुमैखौ हास'नाय जायोमोन आरो बेनि उनावहाय संग्रायाव दोननाय जायोमोन संग्रायाव फुथुनाय जायोमोन दा बे संग्रायाव फुथुनायाबो संग्रायानो जाहैबाय मा औवानि बानायनाय बे संग्रायखौबो मा औवाजों बानायदों बेखौ गल महरनि बानायदों बे गल महरै बानायनाया दाब्लि आरो गल जागोन आरो बेखौबो मा संग्रायखौ औवाजों हेबनानै बानायदों बेखौ बेदर फोराननाय बा माखासे ना फोराननाय बायदिसिना बिसिना फोराननायाव बाहायो आरो बिनि अनगायैबो माइ जावनायाव बाहायो माइरं जावनायाव बाहायो माइरंजों एंखुरजों जुजायजों आलादा आलादा खालामनो थाखाय बेखौ बाहायनाय जायो बेनि अनगायैबो जोङो सान्द्रि मोननो हायो सान्द्रि गेसें थायो गुबुन थ थायो गेसेंआ जाहैबाय मा गुदुं गोनां गुदुङा बुरजा थानाय जाहैबाय आरो गुबुना जाहैबाय मा गुदुं गैयै गुदुं गुदुं होथेनाय जायो आरो बेखौ बेखौबो बेबायदिनोखिबो संग्राय बादिनो नाथाय बेहा एसे फिसासिन संग्रनिफ्राय मान बेखौ आ माबा सालिनाय माइरं सालिनाय बेफोरबायदियाव बाहायनाय जायो आरो बेखौबो द दा आरो बेनि अनगायैबो सानदांगा दङ सानदांगाफोरखौबो ना फोराननाय बायदिसिना जिनिस फोराननाय मैगं थाइगं फोराननाय बे बेफोरबायदियाव बाहायनाय जायो बे सानदांगाखौ जुजाय सलिनाय माइ बावहोनाय बा संग्रायखौबो माइ बावहोनाय बेफोराव बाहायनाय जायो आरो बिसोरबो गासिबो एखेयैनो एखे महरनिनो नाथाय एसे ल गआ आरो गुसे खबसिन बेफोरबायाददि जायो आरो महरा एखेयानो दुलुरानो दुलुर दाब्लियानो बेनिफ्राय मोनबावो जोङो दै खाथि सेर सेराव थाग्रा हिसाबै ना हमनाय आरो बेफोरो बर'फोरनि गेजेराव जाबोबाय थाखादों बेनिफ्रायनो जोङो नुनो मोनो खि ना हमग्राफोरनि आइजेंबो बानायनाय जादों माखासे खबाइ दङ जेखाइ दङ सेन दङ आरो ख'खा दङ बेफोरखौ नुनो मोनो दा सेना जाहैबाय मा खुगा मोननो गोनां जेराव उदैयाव एसे गिदिर खालामना होनाय जायो बेखौ फिसा फिसा खाथि सैनानै दुरुंजों खाफ्लानाय जायो आरो बेवहाय आरो गुदुं मोननै थायो हिसाबै हर'आव मोनसे आरो उदैयाव मोनसे होननाय जायोै बे उदैजोंनो नाखौ हाबनायनि बेब'स्था खालामो बिनि उनाव बख'नायाव खुगाजों बरननाय जायो आरो दा ख'खायाबो जाहैबाय ख'खाखौ मोनसे एसे एसे गोलाव जखानि थुख्रा हास'नानै बेखौ सिगांनो फारसे बा मोनसे फारसे साइदजोंहाय थुख्रा थुख्रा फिसा फिसा फिसा खालामनानै बेखौ ओ दुरुंजों एसे खाफ्रानानै गुवारसिन खुगा खालामो आरो बेजोंनो ओ नाखौहाय ब्लद ब्लद हाबनाय बादियै सानानै दोननांगौ जायो आलिखौ दानस'नानै बेयावनो दङ बुंनाय ओ बाथ्रा फाव बाथ्रा फान्दायबो बुंनाय दङ मोनसे बाथ्रा बुंनाय दङ बर'आवबो। खुगाजों जायो खुगाजों खियो होननाय ख'खानि बागै आरो सेननि बागै ओ उदैजों जायो खुगाजों गोबायो होननाय बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनाय दङ। ओ बिनि अनगायैबो जोङो मोनबावो जेखाइ जेखाइजों जोङो जेखाइजों बर'फोरा मा खालामो नाखौ गुरो आरोना। गुरनाया जाहैबाय मा जेखाइआ ओ मोनसे आखाइ गोनां हम ग्रा थायो बेवहाय ओ मोन ओ आखान्थिथाम ख'ना गोनां बायदि जायो आरो बेयो। ओमफ्राय बिनिफ्राय खिथुवा लावजं जायो बेखौबो औवाजोंनो हेबनानै बानायनांगौ जायो बिनिफ्राय नाखौ हनानै गुरनाय बादि खालामनानै बेखौ दुरुंजों दुरुं थायो बेखौबो दुरुंङाव हमनानै बोनानै नाखौ थिखोयो आरोमा दैयावहाय। बिनिफ्राय खबाइ दङ ना लानो थाखाय। बेखौ मोनसे दैहु बादि स्टाइलनि बानायनाय जायो फिसा आरो बिनि महरा बेखौबो हेबनानै औवाजों हेबनानै बानायनाय जायो। बिनि अनगायैबो जोङो ओ बुंखादो आङो थैजासिमावबो बाहायनाय जायो बेबायदिनो औवा ओ मोनदा नङै बिजौ जयैखौ थंसे दानस'नानै लायनानै बेखौ ओ मानसि थैब्ला जेब्ला बर' मानसि थैयो अब्ला बेवहाय बेखौ ओ थुख्रा थुख्रा हास'नानै मानसि बानजानाय बादि हिसाबै बेखौ हास'नानै लानानै ओ मानसि बाननाय मानसि गोथै बानलांनायाव लानानै थाङो आरो मानसि गोथैसालिसिम थांनानै बेवहाय गारहैयो एबा सावनायसिमाव लानानै थाङो बेनिफ्रायनो ओ औवाफोरखौ बेबादि गोबां खामानियाव बाहायनायखौ जोङो नुबोदों बिनिफ्राय माखासे जिनिसफोर बाननानैबो फालांगि खालामबोनायखौ नुनो मोननाय जादों। ओ बेफोरखौ बानायनानै हाथायाव बाजार खालामनानै बा फानहैनानै लायलाय लाबोलाय खालामनानै बिनिफ्राय रां आरजिनायखौबो नुनो मोननाय जादों दा आंनि बुंनाया एसेनोसै नोंथाङा माबाफोर आयदानि सिायाव बुंनो सानो नामा?
औ नोंथां नोंथाङा औवानि सोमोन्दै जोंनि बर' हारियादि माबादि औवा जों नांथाबनानै औवानि सायाव सोनारनानै संसार जाबोदों आरो जागासिनो दङो बेनि सोमोन्दै गुवारै फोरमायना होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो आं जोबोद मिथिनो मोननानै जोबोद गोजोननायबो मोनदों औ नोंथां आङो मोनसे आयदानि सायावसो आङो सावरायनो नागिरदों बेनो जाबाय दावबायनाय। एबा भुटान हादराव जों दावबायनायनि सोमोन्दै आङो ओ सावरायगोन बेयाव। फ्राय मा मा नांगौ हाबनो थाखाय बिसनि ओ हादोराव हाबनो थाखाय जोंनि मानसिफोरा एबा इण्डियानि सुबुंफोरा बिसनियाव मा मा नांगौ आं बेनि सोमोन्दै आरो बे जायगायाव मा मा दङो आरो मा मा दाबो मा मा थासारि सोलिदों आरो माबोरै जोंनि इण्डिया माबोरै बिसनिया माबोरै जायगाफोरा आं बेखौ फोरमायनो सानदों नोंथां
औ नोंथां दे सावरायलांदो
औ भुटान हादोरा जाहैबाय मोनसे हाजो जायगाजों एबा हाजो ओनसोलजों साग्लोबनानै थानाय हादोर जेरै थिंखि थांङा मानो बेवहाय हाजोआनो हाजो आरो बे हाजोआनो जाहैदों हिमालय हाजोजों नांजाब जे जायगायाव जोंङो बुंनो हायोदि मोनसे हाजो ओनसोल होननानै बेखौ बुंनो हायो भुदान हादोराव जोंङो थांनोब्ला गिबियावनो जोंहा गाव गावनि आधार कार्ड एबा भटार कार्ड एबा पेन कार्ड जोंङो बे मोनथामनि गेजेरजों जोंङो हाबनो हायो आरो गारिफोर लांङोबा नोंङो बाइक एबा कारफोर कारि गिदिरफोर लाङोबा बेवहाय दड्राइभिं लाइसेन्स नांगौ जाय जायगायाव सालायनो मोनथाय थानाय एबा सालायनायनि रोंगौथि फोरखौ थानाय बिनि मोनसे गोनांथि जायो आरो बेखौ देखायनानै जोंङो हाबहैनो हायो बे हाबहैनाय जायगाफोराव जोङो मा माखौ नायनो हायो होननानै बुंङोब्ला जोंनि इण्डियानिफ्राय हाबग्रा जायगाफोरा गोबां जायगाथिं जोंङो हाबनो हायो जोङो वेस्ट बेंगलोर हाबनो हायो आरो ओरै जोंहा नै चिरांजों हाबनो हायो बाक्साजों हाबनो हायो आरो अदालगुरिजोंबो हाबग्रा दंङो बे मोनब्रै जायगाजों जोंङो भुटान हादोराव जोंङो हाबनो हायो आरो जों हाबनानै गोबां जायगाफोरखौ जोङो नायगिदिंनो हायो बे जायगाफोराव मा मा दंङो आरो बिसोरनि सुबुंफोरा माबायदि आरो बिसोरनि थासारिफोरा माबायदि बेनि सोमोन्दै जोंङो मिथिनो हायो बिसिनि सुबुंफोरा माबायदि थायो माबायदि जायो आरो बिसिनि जायगाफोराव गोबां जायगा गिदिंनो थाखाय समायना समायना नुथाय एबा समायना समायना जायगा नायथावथाव जायगाफोर दंङो बेफोर जायगायाव जोंङो बेरायनानै गावनि गोसोखौ एबा माखासे मिथिनो गोनां रोंगौथिफोरखौ मोनथिनो हायो एबा मोनदांनो हायो आरो ओ बेवहायो जोङो ओ चिरांजों हाबोब्ला बे चदांजों हाबोब्ला जोङो गेलेम्फु टाउनखौ जोङो गिदिंनो हायो बेयावहाय जोङो गोबां रोखोमनि गिदिर गिदिर बिल्डिंफोर बिसिनि बिल्डिंआ माखासे आगर गोनांफोरजों ओ बानायजानाय जोंनि इण्डियानि बिल्डिं आ माबायदि ओ बिसिनि बिल्डिं आ मा बायदि आलादा आलादा आरोखि बिसिनि बिल्डिं जाहोयबाय गासै- सब बिल्डिंआनो एखे रोखोमनि आगरजों एरजानाय बिल्डिं जागोन नाथाय जोंनि इण्डियाफोराव बेबायाददि आगरजों एरजानाय बिल्डिंफोरा गैयाखौनो बुंजायो आरो आरो बिसिनि लुनाय ओ माखासे ओ महर न'नि महरफोरा आलादा आलादा आ जाया आरो एखे रोखोमनिनो जायो जेबायदि ओ राजाया लुनानै थादों बेबायदिनो लुनानै थागोन आरो आरो बिसिनि सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला बिसिनि सोलोंथाया जाहैबाय ओ थाखो जिनिसिम फरायनायनि उनाव बिसोरो फरायनो मोना जेरैहाय बिसिनिनो दाबो ओ राजा खान्थि एबा राजानि ओ खुंथाइ बेखौ जोङो बुंनो हायो राजायानो खुंजोबो बिसिनि ओ हादोरखौहायो राजानि बायदियै सोलिनांगौ जायो आरो। जेरै- जोङो बुंनो हायो जोङो मनारकि सिस्टेम होननानै बेखौ बुंनो हायो दाबो। राजानि खुंथायानो सोलिगासिनो दङ नाथाय जोंनि इण्डियायाव ओ बेबायदि नङा आरो जोंनि ओम इण्डियाया जाहैबाय फेडारेल डेम'क्रेटिक होननानै जोङो बुंनो हायो। बे जाहैबाय जोंनि इण्डियानि खुंथाइ आरो भुटान हादराव जोङो ओ गासै नैजिथा डिस्ट्रिकफोरखौ जोङो मोननो हायो जेरै- बुंनो थाङोब्ला जोंहा बुमथां दं चुका दं गासा दं हा दं ओ मंगार दङ बेफोरखौ जोङो भुटान हादोराव थाङोबा बेरायनो हायो आरो बेसिम थांनो थाखाय जोङो माखासे ओ गोनांथि जायो माखासे ओ पारमिसन लानांगौ जायो। माखासे गनायथि बिलाइफोर लानांगौ जायो आलादा रो आलादायै आरो बिसोरनियाव जोङो ओ गोबां रोखोमनि हाजोआव ओ हायनाय माखासे गायनाय बिफांफोरनि फिथाइखौ मोननो हायो जेरै- खमला फिथाइ आपेल फिथाइ बेफोरखौ मोननो हायो। आरो बिसिनियाव जोंनि बादि जेरै- दैज्लाङाव मेसेङाव मैगं थाइगंफोरखौ गायो नाथाय बिसोरनियाव दैज्लां जा मेसें जा बे एखे रोखोमनि मैगंखौनो जोङो मोनबाय थानायखौ नुनो मोनो आरो मानो होननानै बुङोब्ला बिसिनि जायगायाव गुसु गुसुजों आरो बबेबा बबेबा माखासे जिल्लाफोरावथ' जोङो बरफजों खोबजानानै थानायखौ जोङो नुनोबो मोनो आरो ओ जोंनि ओ बुहुमनि बयनिख्रुइबो बांसिन अक्सिजेन मोनग्रा हादोर होननानै बुङोब्ला जों भुटान हादोरखौनो बुंनो हायो आरो आंनि बुंनाया एसेनोसै नोंथां। ओ इयुनाव जुदि लोगो मोनलायबावोबा माब्लाबाफोर बेबायदिनो ओ सावरायलायगोन नोंथां गोजोनथों।
औ नोंथां नोंनि